औ लो औ लोगो मोजाङै दंना
औ दङ'
अ देहाफ्रा मोजाङैनो दं गासिबो न'खरफ्राव
औ दङ'
अ नोंथांजों फंनैसो ओ गोदोनि जोंनि आबै आबौमोन खोन्थाबोनाय सल'बाथा बिनि सायाव आङो एसे सावरायनो गोसो जादोंमोन
औ औ हागोन फोरमायलांदो नोंथाङा
ओन्दै समाव जोङो ज' सिलायाव जिरायनानै आबै आबौमोन थानाय समाव गोबां सल'बाथा खोनास'ङोमोन बिब्दिनो एखमब्ला सल'बाथा खोनासङै सङै सिलायावनो हाथोरखि नायदाव-नायदाव जोङो उन्दुलांलायोमोन दा बेफोरबादि समखौ जों मोनफिनला आरो आथिखालाव बुहुद सोलायलांबाय दा गोबां आबैमो आबै आबौमोनहा ओ गोबां जोंनो सल'बाथा खोन्थादोंमोन आरो जों सानफ्रामबो गोदान-गोदान सल'बाथाखौनो जों खोनासंनो लुगैबाय थायोमोन नङा होनबा दा आबैमोन आबै आबौमोन सल'बाथा खोन्थानाय जेरै ओ सियाल बोराय बुरै आरो सियालनि सल' थारुन गायनायनि सल' बेफोरबायदि फिसा-फिसा माने थगायनानै जोंखौ खोन्थादोंब्लाबो जों बेखौनो नंगौ होननानै सानोमोन
औ
बे माने बे समाव ओरैबाद दि माने जोंनि समाव मबाइल गैयामोन माबा मोनसे थिभि आबो जोंनि गेजेराव खममोन नालाय जों नंखायनो ओ सल'बाथाखौ जोङो आबै आबौआनो बांसिन खोन्थायोमोन बि बेनिखायनो जों-जोंनि लोगोआ आबै आबौआनो बांसिन जोंनि लोगोमोन गुबुन लोगो गैया बाबो जों आबै आबौजोंनो गेलेयोमोन आबै आबौजोंनो मोना जाब्ला बिसोरजोंनो उन्दुफायोमोन बिसोरजोंनो सल'बाथा खोनासङोमोन थिग नोंथाङा नोंथांनि जिउआव बेफोरबादि सल'बाथा खोन्थानाय बा सल'बाथाखौ नोंथाङा मोजां मोनगोन ना मोना आरो गोदोनि समाव माबादिमोन नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायोब्लानो मोजां जागौ।
औ औ नंगौ नोंथाङानो बुंलांबाय जोंनि लोगोआनो जादों आबै आबौ होननानै नंगौ बियो थि - जोङो उन्दै समावथ' बिबै आरो बिबौजों बांसिन थाबोनायखौ जोङो बांसिन मोनो नङा होन ओ बिबदिनो जोङो बिबै बिबौजों थायोब्ला माब्लाबा समाव ओ सानफोराव बा हरफोराव ओ जोङो ओ बिफां सायाफोराव ब्ला हरफोराव ओरैनो सिलायाव जिरायब्ला अखोराङाव हाय नायहर-नायहर माने सल'बाथा खोन्थानायखौ जोङो मोनोमोन आरोखि
औ।
ओ बिब्दिनो जोङो सान्दुं गोसाबा दंफांनि सायहायाव गथ' गथायफोरखौ जमा लानानै नानै बिब्दिनो सल'बाथा खोन्थायोमोन आरो जोङो हरफोरावहाय सावरि बादालि दानायफोरावहाय बिबदिनो जमा जमा थायोब्ला गथ'फोरनो हायो। अख्रां नायदाव नायदाव सल'बाथा खोन्थानायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों। नोंगौ नोंथां बुंनाया थिगानो जे गोदोहाय मबाइल बा टि भि फोर बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनामोन नाथाय जोङो गोदोनि दिनावहाय सल'बाथाफोरजोंनो जोबोद गोजोननानै थानायखौ जोङो खानो बा नुनो मोनबोनायखौ मोनदों आरोखि।
औ औ दा नों नोंथाङा माखासे मा मा सल'बाथाखौ आबै आबौनिफ्राय बा सोरबा गिदिर मानसिनिफ्राय खोनानो मोनदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोङोथ' गोदो बांसिनानो थारुन गायनाय होननायखौहाय जोङो बांसिन मोनबोनो हायोमोन नङा होनब्ला बे बेखौनो बांसिन सल'आवहाय सल'फोरनि मादाव बेखौनो बांसिन खोनानो मोनो। मोनबोयो आरोखि
बे मोनसे सल'आ खोथाखौनो सानफ्रामबो खोन्थाब्लाबो आरो सानफ्रामबो लुगैबावोमोन नङा होनब्ला जोङो माने माबा मोनसे गोदान माने गोदान बेखौनो गोदान बादि मोनफिनोमोन। बे मोनसेखौनो खनले खनले खोन्थाबाबो माने जों बेखौनो लुगै खोनासंनो लुुबैफिनोमोन बेबायादिमोन आरो गोदो
जमा जमानो माने खोन्थाब्लाबो बेखौनो जोङो फुरथि मोननानै जोबोद मोजाङै जमायैनो थानानै खोनासंलायोमोन।
औ आरो जोंनि आबै आबौआ ओरैबायदि माने जों बांद्राय दुस्थ' खालामब्ला जों बांद्राय ओरै खारलाय ओरै खारलाय बिदि खालामोमोनब्ला माने रायखसनि सल'आाथा खोन्थानानै जोंखौ सिगिनानै दोनोमोन दलद दोनोमोन। बेफोरबादि माने जों बिराद बे समाव बिराद गोजोननाय मोनोमोन आरो बैफोरबादि बुब्लिखौनो दा आथिखालावथ' बहुद सोलायबाय दा गथ'फोरा माने सल'बाथा होनोब्ला जेबोखौनो मिथिला दा लेखायाव जि जि मोनो बेखौल' एसे एनै बुजिसै मोनथिसै नाथाय गोदोनि समाव बेलेगमोन जों लेखायाव मोनाब्लाबो माखासे जोंनि आबै आबौ खुगा खुगा सोलिबोबाय थानाय माखासे बाथ्राफोर खौ जों सोलि ओ खोनासंनानैनो जोङो मोनथिनो मोनोमोन। जेरै ओ मोनसे सल'बाथाखौ आं जोबोरै मोजां मोनबावोमोन ओ सिंह आरो सासे नापिद सासे नापिदा सासे मासे सिंहखौ लान्था सिननानै होलायनाय आरो सिंहजों होसो जालायनाय बे बेफोरबायादि सल'बाथा आरो मुफुर बिदा फंबाइ सानै मुफुर मुफुरजों ओ माबा दंफां सायायाव थानानै मुफुरजों जानो फैजालायनाय बेफोरबादि गोबां सल'बाथाखौ जोङो उन्दै समाव ओ आबै आबौनिफ्राय खोनानो मोनदोंमोन दा आथिखालाव दानि गथ' फोरा बेफोरबादि सल'बाथा खोन्थानो नागिरब्लाबो खोनासंनो नागिरला बिसो सोरो मबाइलावल' बेस्थ' थानो नागिरसै नङा होनोब्ला? दा बिसोरो कार्टुन मबाइलाव कारटुन नायो मबाइलाव माबा माबि ओ गेम गेलेयो दा
औ।
बेफोरबायदि खौसो जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव ओरैबादिबो जालांबाय ने‌ गथ'फोरा गेलेनोबो नाजाला खारनाय बारनाय बेफोरखौ गेले गेलेनो नागारै माने ओ खालि मबाइल मब मबाइल मबाइल बेफोरावल' थानो नाजासै दा सल'बाथा होनोब्लाथ' जोङो आं दहायबो बुंनाय बादि जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा खुगा अबे खुगा खुगा सोलिबोनाय माखासे ओ बाथ्रा बा माबाखौनो जों बुंनो हायो मोनसे लिरनानै दोननाय गैयाब्लाबो आबै आबौआनो जोंनो खोन्थालांदोंमोन दा जों बेफोर सिगांनि खोन्थालांनाय आबै आबौ खोन्थालांनायखौ नों जों दानि गथ थ'फोरनो निसय ओ ओ खोन्थाफिनोब्ला सानसे सम बेफोर गोदोनि सल'बाथाफ्रा लेखाफ्राव सेबखांजागोन उनाव ओ दानि जेनेरेसननि गथ'फोरा जुदि बेफोरबादि सल'बाथाखौ मोनथियोब्ला‌ हाजारनि गेजेराव सोरबा सासेयाथ' खोनासंगोन नङा होनब्ला? दा बेफोरबादि सुबुङा जुदि ओ खोनायोब्ला बिथांमोनहाबो सोरबा बादिया ओ लेखा लिरनो गोसो जायोब्ला दा बेफोरबादिखौ ओ लेखाफ्राव ले सेबखांनानै दोनोब्ला गोदो गोदायनि सल'बाथाफ्रा जोंनि गेजेराव आ अमर जानानै थागोन माने गोमालांनाय नङा। दा नंखायनो जोङो माखासे जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय खोनासंनाय सल'बाथाफोरखौ जोङो उन्दै दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरनो ओ खोन्थानाया मोजां। होननानै आं सानो नोंथां। दा सल'बाथाया ओ जों थारैनो नंथारगौ ना नंथारा सल'बाथाया थारैनो आंनि बादिब्ला माखासेया ओरैनो ओ बियो मोनसे ओ फिक्सन होननानै जों बुंनो हायो। माने बियो अबेबा अबेबा नंथारा जायखौ जों ओ इन्टारटेनमेन्ट पारपासावबो खोन्थायो आजखालाव जोङो सिनिमा नुवा होनोबा बे थिग सिनेमायाव देखायनाय मोनफ्रोमबो सु ओ केरेक्टार बा मोनफ्रोमबो आखुआनो नंगैगौ बे नङा। माखासेया नंगौ माखासेया नङा दा गोदोनि सल'बाथाफ्राबो बिदिनोमोन। अबेबा सैथोमोन आरो अबेबा मोन ओ एक्टिं बा मोनसे फिकसन जों इंलिस रावाव फिकसन होननानै बुङो थिग बेबादिनोमोन। दा
बिबदिनो जोङो गोदोनि दिनावहाय ओ औ बिबदिनो जोङो ओ नोंगौ नोंथाङा बुंलांबाय। दानि जुगावहायो माने गथ'फ्रा खोनासङोब्लाबो माने मोनसे सुलुबाथा खोन्थानि आं। नोंनो होननानै बुङोब्लाबो माने। सल'बाथाखौ खोनासंनायखौ जोङो नुनो मोनलिया आरोखि मानोना बे। खोजौ मबाइल जोंल'। मबेइल, मबेइल कार्टुन नायनानैनो बिसोरो बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय। खोनासंनो टाइम मोनलिया। आरो खोनासंनो मोजां मोनलिया जालांबाय आरोखि बिसोरनो। जोङो मबेइल नायहोस्लायस्लाय। माने मबाइल नायहोआलासेनो जोङो बेफोरबायदि रावखौहायो बेफोरबायदि सल'फोरखौ एसे एनै ओ खोन्थायोब्ला माने खोमायाव हाबहोनाय मोनब्ला बिसोरबो ओ इयुन जोलैनो खोन्थालांफिनबाय थानानै जोङो बे सल'बाथाफोरखौ बोखांफिनबाय थानो हागौमोन आरोखि नाथाय जोङो दानि जुगाव नुनो मोनबाय गोदोनि खेला दुला गेलेनायफोरानो गासिबो गोमालांजोबनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि
औ
आरो सल' बाथाफोराबो माखासे फ्रायानो गोमालांजोबनायखौ जोङो नुनो मोनबाय जेरै जोङो खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनोमोन तेजिमला नङा होनब्ला मिलावहायो ससिन जालाय लायनाय ओ बेफोरबायदिनो जोङो बेफोर सल'बाथाफोरखौहाय जोबोद मोजां मोनोमोन थारुन गायलायनाय आरो गोबां दंबावो महाराजा महारानि बेफोरनि सल' खासेवनि सल' बेफोरबायदिनो जिब जुनारनि सल' ओ एन्जर आरो फलानि सल' बेफोरो माने जोङो जों जोबोद मोजां मोननाय सल'फोर आरो बि जोङो गोदो बेफोरखौनो खोनासंबोनानै जोबोद ओ गिदिर गोलाव जाबोनानै मोजां मोनबोनाय ओ जोंनि दिनाव बांद्राय बेफोरबायदि मबाइल गैयामोन नालाय दानि जुगाव जोङो गथ'फोरनो मबाइल होनानै बेफोरबायदि सल'बाथाया गोमालांजोबनो हमबाय आरोखि बिदिब्ला नोंथां समावबो जाना फैबाय जोङो दोनथ'नोसै नामा औ